नाव
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओ। ओ नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मोनसे टपिकनि सायाव सावराय बोनो थाखाय नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
अ अब्ला अ अब्ला जोंनि आयदायानो जाहैबाय माने बर'फोरनि हो माने ओ बर'फोराथ' गोदो-गोदायनिफ्रायनो दानाय लुनाय बैफोरबायदिजों सोलिबोदोंमोन नालाय नोंथां बे बर'फोरनि गाननाय-जोमनाय दानाय-लु नाय बेफोरनि सोमोन्दै दा जों माने ओ सावरायनो थाखाय नोंथांनो फन हरनाय जादों आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
आंनो सावरायग्रोनोसै नोंथां एबा बिजिरग्रोनोसै आरो नोंथां। माने जों दानाय-लुनाय होनोब्ला गोदो-गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि ओ बर' समाज एबा बर' न'खरफोरावहाय जों हिसानसालिखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां। अ जायनि थाखाय जों दासिमावबो ओ माखासे न'खरफोराव नुनो मोनो नाथाय आथिखाल बिथिङाव ओ माखासे न'खरफोराव जों नुनो मोनलिया आरो नोंथां
औ औ
दानाय लुनाय होनोब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो ओ जि दानाय ना हिसानसालिखौ जोङो रायखांनो गोनां जागोन जोंहा ओ हिसानसालि बानायनो थाखाय माने गोबां माखासे मुवा बेसादफोर गोनांथि जायो जायखौ जों जि दानोब्ला ओ जेरै ओ खुन्थियानिफ्राय लानानै गनसा बैनो खन्नाय आरो ओ बेबायदिनो रोखोम रोखोम माखु बेबायदिनो जि दानायाव जि बुस स्थुफोरखौ नांगौ माने बेफोरखौ जोङो बुथुमग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां। बेजोंनो लोगोसे जि दानोब्ला जोंहा खुन्दुंखौ जों ओ नागिरग्रोनो जोनो गोनां जागोन जोंहा ओ खुन्दुंखौहाय जोङो बै एम्फौ लाथा जायखौ बुङोना इन्दि एम फौखौ फिसिनानै जोङो माने न'फोरावनो बै इन्दि बिफांफोरखौ ओ फुसिनानै एबा ओ फोनानै बेफोरनिफ्रायनो जोङो माने ओ इन्दि एम्फौखौ फिसिनानै जोङो ओ माने खुन्दुं दिहुननायखौ नुनो मोनो आ जाय थावख्रि होननानै बुङोना बै थावख्रिजोंहाय जों माखा खासे ओ खुन्दुंफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर' न'खरफोराव एबा समाजाव रां रुफा गैयिनि थाखाय हाथाय बाजारफोराव बायनानै गाननो हायामोन नालाय नोंथां माने बेनिखायनो न'खरफोरावनो खुन्दुं दिरुनानै एबा ओ जि दानानै आरो जिफोरखौ गोबां रोखोमनि गाब होनायखौ जों नुनो मोनो जायनि गाबफोरा गोजा गोथां गोमो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गाबफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जाय बे गाब फोरखौ जोंनि बर' बिमाफोरा एबा बर' आइजोफोरा माखासे ओ मिथिंगायाव मोननाय उम बबेबा दंफांनि बिलाइ नङाब ब्ला बबेबा दंफांनि बिगुर नै बैफोरखौनो नायनानै माने ओ जोंनि बे दख'नाफोराव एबा जिफोराव गाब होनायखौ नुनो मोना नुनो मोनोमोन आरो नोंथां आरो आरो बे ओ जिनाखि दखना नैबे गोबां रोखोमनि माखासे आगरफोरखौबो एरनायखौ नुनो मोनोमोन जों मिथिंगानि ओ सेरावनो मोननाय एबा मिथिंगायावनो मोननाय माखासे आगरफोर जायखौ जों ओ रायखांनांगोन ओ दिंखिया आगर फारौ मेग गन ओ दाउसा मोख्रेब ओ दाव फारौ मेगन आरो बेबायदिनो ओ खान्थाल खान्थाल मादा
औ
दिनो जोङो रोखोम रोखोमनि माने आरो ओ जायखौ जों आर'नाइ ना जायखौ जों मान बावनायाव बाहायो बेयावथ' माने मि थिंगानोनोन मिथिंगानिनो नेरसोन जायखौ जोङो हाजो आगर होननानै बुङोना बै हाजो हाजो हाजो आगरफोरखौहाय माने आर'नाइफोराव हाय जों बर' आइजोफोरखौ एरनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो आरो बेबायदिनो जोङो बेजों लोगोसे गोबां जों दाथ' बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जुगा ओ दायो एसेग्राब गैलिया नालाय नोंथां माने डिजिथेल मुग गोबां रोखोमनि माखासे सरकारनि सरखारिफोरनिफ्राय जायखौ बुङो जों उइभिं ना नैबेफोरखौबो जों गोबां गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां जायनि गेजेरजों दायो ससियेल मेडियाफोरनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि गोदान गोदान दख'नाफोरनि मुं एबा गोदान गोदान गानग्रा जोमग्रा जिफोरनि मुं मुंखौबो होनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जायनि नामफोरा जायनि नाम फोरखौ जों बुङोब्ला माने लफाय सानसालियाव दिरुनजानाय माखासे दख'ना गोदान गोदानफोरनि मुं आरो जायखौ बिबार ब्रेन ना बेफोरबायदि गोदान गोदान मुं होनानै आथिखालाव बिथिङाव जों बै जोंनि जेनाखि जि ट्रेडिसनेल बेफोरखौ जों दिरुननायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां, बेबादि बिदिनो नोंथाङाबो बै ओ दानाय लुनायनि बागै बै एसेसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आरो ना ओ गोदो गोदायथ' आ आबौ आबैमोना बेखौ दाबोनो ह आरो ना लाबोयोमोन एबा दादोंमोन ओ जेरै ओ न'आवनो एम्फौ फिनानै ओ बिखौ इन्दि इन्दि खुन्दुं दिहुनोमोन जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेखौ इन्दि इन्दि खुन्दुं दिहुनो थाखाय एम्फौ ला फिसियोमोन एम्फौ लाथाखौ फिसियोमोन एम्फौ लाथानो थाखाय आ आदारनि थाखाय मा होनाय जायोमोन इन्दि बिलाइ होनाय जायो आरो ना इन्दि बिलाइ खारौ खान्दाय बिलाइ बिदिनो गाम्बारि बिलाइ बेफोरबायदिखौ होनायखौ नुयोमोन आरोना दानियाथ' बिदि नंला एसे खम जाबाय आरो ना बिदि न'आवनो दानाय गोदो गोदाय फ्राय नखर-नखर ओ उम इसान खुनथिखौ माबाखौ इसानसालिखौ मोननै मोनथाम बिदि नुनो मोनोमोन आरोना नाथाय दानि जुगाव ओरैबायदि जाबोबाय माने बिदिखौ हिसान दानायखौ एसे खम नुबोबाय आरो ना ओ बिदिनो इसान दान एम्फौ लाथाखौ गोदो गोदाय आबौ आबैमोना मा खालामोमोन न'आवनो फिसियोमोन आरो ना बेनिनो ओ खन्दुं खनोोन्रा बिदिनो गोबां रोखोमनि जि दाबोदोंमोन बा न'आव दा खुन्दुं जेरै मातानि जि, कलसुतानि जि बिदिनोिजों बिहु फालि बिदि गो आरो बेखौबो गावनि आखाइजों ला बे गोबां दनानायखौ नुयोमोन दानि मा खालाम बिदिनो मेसिनारि बाहायनानै द मोनसे बिदिनो गिदिर ओ अयफिं खुलिनानै बिदिनो दा मोनो आरोना बेयाव ओ गोबां बिदि दानिया मान दानि माबाफोरा आइजोफोरा ओरैबायदि माने जायखौ म नांगौ जोङो बेखौ गलायाव थाङोब बा एबा' ओ अबावबाय सक बाजाराव बेखौ फैसा थायो
नङा मोना हायो
नोंगौ नोंगौ।
न बे न'आवनो जानानै न ा
नोंगौ नोंगौ।
औ
सान खुन्थाखौ बिथि थंथाम बिथि थंनै हो आरोना। खनस्रि नांगौ खनस्रि नांगौ नांगौ साल ओमफ्राय जोंनो मा होनगौ खबानो आरो नाय जे
नोंगौ नोंगौ।
नांगौ ओमफ्राय खुन्दुंखौ सोनो थाखाय जोंनो सोरखि नांगौ। बिदिनो गोबां रोखोमनि मुवा नांगौ। नाथाय बिदि ओम बिदिखौ ओ आइजोफोरा ओ
औ
ओ बिदिनो ओ गथ'फोरनो सम होनो थाखाय गोदोबो दायथ' आबै-आबौमोननि जुगाव एसे लेखा फरायनाया एसे खममोन। नाथाय दानि समा लेखा-फरा फरायनायनि थाखाय सोरबा ओ न'खराव मा मो बेखौ आंनि माने सोरबा अफिस सोरबा बबावबा बबावबा थाङो बिदिनो बिदिनि थाखाय मा खालामो समनि आंखालनि थाखाय मा खालामो ओ गलाफोराव बायबानो मोनो होननानै बेखौ ओ एसे दानायखौ खम खालामबाय आरोना। बिदिनो ओ खम जाबोनो हमबाय आरो।
नंगौ नंगौ।
बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ समाबो जाबोबा बाय ओ‌ उनाव नोंथांजों लोगो मोनफिनगोन आरोना। बेखौ आसा थि आसा खालामबाय बिदिब्ला ओ ला खिनोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन।